औ नोंथां हेल।
औ नोंथांनिसिम गोजोन फुंबिलिनि गोजोन हामथायनाय बावहरग्रोनाय थाबाय सिगाङावनो।
औ औ नोंथांनिसिमबो आंनिफ्राय गाहाम हामलायनाय जाबाय थाबाय गोजोन फुंबिलिनि।
जोंना बिदिब्ला दिनै मोनसे टपिक लानानै जोङो सावरायनोसै जोंहा टपिका जाबाय हाथथाय बाजार हाथथाय बाजाराव जोङो बोरै बोरै जोङो बिदि
औ औ औ।
फानस्लायलाय आरो जोंनि न'निफ्राय जोङो लांनानै बोरै जों फानहैनो हायोबा जोङो बोरै बेफोरावहा मा मा रोखोमनि मैगंफोर ओंखारो जों बेफोरनि सायाव सावरायगोन नोंथाङा माबाफोर बुङो नामा बेनि सायाव?
औ औ औ नोंगौ मोनसे ओ जोबोद मोजां सावरायजाथाव आयदा बियो ओ सावरायजागोन नोंथां। ओ दाथ' हाथाय बाजार होननानै बुङोब्लाथ' मोनसे जोंनि ओ जानाखि मान जोंनि ओ नांगौ जानाय मुवा बेसादफोरखौ जों फान बायनानै लाबोयो नङा होमबा? जोंनाव थानाय मुवा बेसादफोरखौ जों फानहैयो बेनिफ्राय नांगौ जानाय मुवा बेसादखौ जों बायनानै लाबोयो। दा मोनसे सोलायलायनाय सोलाय सोल' जालायनाय मोनसे जोंनि ओ सुबुं जिउनि ओ मा होनना बुंगोन बेखौ ओ गोनांथार मोनसे ओ ओ आय थाब हादोर आयदा होनजागोन हाथाय बाजारा ओ जेरावनाखि जोङो ओ ओ जोंनि नांगौ जानाय गासैबो मुवा बेसादफोरखौनो जों हाथाइफोराव बायनानै मोनजोबो नङा होमबा? ओ औ औ। ए।
बिदिबालाय जोङो बे हाथाय बाजाराव औ जोङो गोबां बेदिनो रोखोमनि बायदि बायदि रोखोमनि जोङो गोथां मैगं आरो जोंनि नांगौ जानाय बायदि मुवाफोरखौ जों गाननाय ड्रेसफोरखौ जोङो मोननो हायो बेखायनो जोङो बेहाय गोबां बाथ्राफोरखौ जोङो सावरायनो हायो बेदिनो जोङो जोंनि बारि बागानफोराव जोङो गोबां मैगं थाइगंफोर जों गायोब्ला जोंहा बिदिनो जोङो गामि गांखनफोराव बिदिनो पास लायोब्ला जोंहा गोबां बिदि मुलाम्फा जानानै फैया अब्ला जोङो बाजारफोराव बेफोरखौ जों लांनानै फानहैयो अब्ला जोंहा गोबां बिदिनो ओ गोबां मानसिफ्रा बेखौ बायो आरो जोंहा गोबां मुलाम्फा मुलाम्फा फोर मोननो हायो आरो जोङो बेफोरनि गेजेरजोंनो जोंनो नांगौ जानाय मुवा बेसादफोरखौबो जोङो न'सिम बायनानै लाबोनो हायो आरो गोबां बेफोरबायदिनो जोङो जोंनि फिसा फिसा मुवा बेसादनिफ्राय लानानै जोंनि गिदिरहालागै जोङो गासैखौबो जों हाथाइ बाजारावहा फानस्लायलाय आरो बायस्लायलाय जों खालामनो हायो।
औ औ औ। औ नंगौ नोंथां होननाया थारैनो ओ हाथाय बाजाराव जोङो गोबां रोखोम जोंनि ओ मो-मोनसे फिसा जानाय जोंनि ओ जिउ खांनायाव नांगौ जानाय मुवा बेसाद फ्रायनो जों ओ गिदिरसिम जों मोननो हायो नङा होमबा जोंनि ओ जानाखि जोंनि बारियाव थानाय मैगं आबाद जायखिजाया आबादफोरखौनो जोङो जोंनि हाथायाव लांनानै जों फानहैनो हायो ओ बिनिफ्राय जोङो ओ आरोबाव बिनि अनगायैबो जों माखासेफोर जेरै गोबां रोखोमनि फालांगिफोर मावनानै हाथायफोराव फाननानै जों गोबां रोखोमनि रांफोर खामायनो हायो जोङो रांफोर आरजिनो हायो नङा होमबा? ओ जायनाखि ओ मोनसिगोन ओ मोनसे ओनसोलनि हाथाइ बाजार होननानै बुङोब्ला बिनि बे ओनसोलनि माखासे ओ सुबुंफोरनि सायावबो बियो मोनसे गो-गोहोम खोलैयो नङा होमबा? बिसोरनि थांना थानायखौ मोनसे ओ गोरलै राहायाव लाबोना होफैयो। हमनानानै ला मोनसे जायगायाव हाथाइ बाजार ओ हाथाइ बाजारा मोनसे ओ गिदिर जायोब्ला बा मोनसे रोखोमनि ओ मानसिफोरनि थांलाय फैलाय बे हाथाइ बाजाराव जायोबा बे ओनसोलनि जायगाफोरावबो जेन'बा सुबुंफोरा बायदि रोखोमनि ओ गलाफोर बा ओ बायदिसिना बिजनेस मावनानै ओ हाथाइ बाजार ओ हाथाइ बाजारनिफ्राय रां खामायनो हागोन आरोबाव बिनि अनगायैबो जों माखासे हाथाइ बाजाराव थांग्रा मानसिफोरखौ थांलाय लाबोलाय ओ खालामनो थाखाय जों माखासे ओ गारि मथर सालायनानैबाबो जोङो ओ हाथाइ बाजार ओ मोन हाथाय बेफोरनिफ्राय जों रां आरजिनो हायो नङा होमबा। थारैनो हाथाइ बाजारा मोनसे ओ सुबुं जिउनि मोनसे गोनांथार ओ मोनसे आयदा होनजागोन आरोना मोनसे ओ सुबुं जिउ खांनायाव ओ मोनसे गोनांथार ओ बियो थाफादेर होननानै बुंनांगोन आरो। दा ओ मोनसे ओनसोलाव जौगाखांनायाबा जौगाखांनांगौबा मोनसे हाथाइ बाजार मोनसे गिदिर हाथ हाथाइ बाजार मोज हथाय बाजार थानांगोन नङा होमबा। जायनि दारै जोङो ओ बे ओनसोलाव मोनसे हाथाइ बाजारा मोजाङै जौगाखांबासो जोंनि ओ जायनाखि ओ बिजनेस मावग्राफोर गोजान गोजाननिफ्राय ओ बिजनेस मावग्राफोराबो फैगोन बिजनेस खालामनो। जायनाव ओ जोंनाव ओ माखासे जोंनि मुवा बेसादफोरखौ गोथां मुवा बेसादफोरखौ बायनानै लांगोन बा जोंनि आबादफोरखौ बायनानै लांनानै ओ जोंनो फैसा होलांगोन नङा होमबा। बेबायदिनो हाथाय बाजारा थारैनो मोनसे ओ जोबोद गोनांथार आयदा आरो ओम जोंनि जिउखौ ओ थाफादेर होननानै बुंजागोन आरो हाथाय बाजारखौ। दा नोंथाङा माबा फोरायबावगोन नामा?
औ जोंहा बेफोर बाथ्राफोरा थारैनो सैथो आरो जों बे हाथाय बाजारनि गेजेरजों गोबां बेफार फालांगिफोरजों खालामनो हायो आरो गोब गोबां बिदि म-मददफोर मोननो हायो जोङो बेफोरनि गेजेरजों आरो बेफोरबायदि जोंनि साखाथि फाखाथिफोराव बेफोरबायदि थायोब्ला जोंनि थाखाय गोबां मुलाम्फा गोनां। मानो होनब्ला जोंनि खाथि फोराव जोंहा हाथाय बाजारफोर गैयाब्ला जोंहा गोब-गोजान लाम हान थैनो हान्थिनांगौब्ला जोंनो नांगौ जानाय मुवाफोरखौ जोङो जेब्ला जोंनो अकसमात बा आर्जेन्ट नांगौ जायो अब्ला जोङो बेफोरखौ जोङो साखाथि फाखाथियाव मोनब्रबाबा गोबां प्रब्लेमफोर जायो। बे जायनि जाहोनाव जोङो बेफोरखौ जोङो खस्थ' बानायनांगौ जायो गारि मथरफोर गैयाब्ला थांलाय फैलाय खालायनो। जेब्ला जोंनि साखाथि फाखाथियाव थायो अब्लानिया जोङो जोंनो गारि मथरफोरनि जोंनि गोनांथि जाया जों थाबायनानै थांनानैबो जों बेफोर खौ न'सिम लाबोनानै फैयो। बेनिखायनो बेफोरखौ जोंनि साखाथि फाखाथियाव थानायफ्रा जोंनि थाखाय मुलाम्फा जों बेफोरबायदि जों हाथाय बाजारफोरावहा जों गोबां बिदिनो फानलाय लालायनि अनगायैबो जोङो बेफोरबायदियाव जोङो जानाय लोंनायबो जों खालायनो हायो। बेफोराव जोंहा गोबां बिसनेज जानाय मुवाफोरखौ सावनानै फानो बर' आइजोफ्राबो गोबां बिदिनो फिथाफोरखौ फाननानै गोबां रांफोर आरजिनो हायो आरो बेफोरनि गेजेरजोंनो बर' फोरनि न'खरफोराबो दासिमबो मोजाङै मोजां जाबोगासिनो दङ। बेफोरबायदिहैनो गोबां आरो बे फोराव साहा ग'लाफोर होनानै जोङो रांफोर खामायनोबो हायो। बेहाय फानलाय लांलाय खालामनो लां फैनाय मानसिफ्रा बेफोराव हाबनानै गावगायनि गांनाय उखैनायफोरखौ सुफुंनो हायो बायनानै जानायनि गेजेरजों आरो बेफोराव गोबां बिदिनो थान्दा मुवा फोर बा गुसु मुवाफोरबो जोङो फाननानै दै फोरखौ जोङोम रां आरजिनो हायो बेफोराव गोबां बिदिनो बे बेफार खालायग्राफोरा फानग्राफोरा गोबां खस्थ' जनानै बिदि गावगायनि बेसादफोरखौ फानबाय थायो बे फानबाय थानाय समाव बिथांमोनहाबो दै गाङो आरो गोबां समाव बिदि गुसु दैबा जोंनि गरम बोथोराव सोलिनाय खुसेर खुसेरनि बिदै बेफोरबायदिखौ जोङो फाननानै गोबां राज ओ रांफोरखौ जों आरजिनो हायो जों बेफोरबायदि जोंनि नि हाथाय बाजारफोरावहा गोबां रांनि बांसिन लांलाय लाबोलाय खालायनायखौ जोङो बांसिन नुनो मोनो मानो होनोब्ला जों बेफोरनि गेजेरजों जोंनो गोबां बिदि ओ जो‌ नो नांगौ जानाय रांफोरखौ जों आरजिनो हायो आरो जोंनो नाङि जानाय जोंनि थाखाय गोबां जानाय मुवाफोरखौ जों फानहैनानै जोङो बिनि बदलै जोङोनो रांफोरखौ लाबोनो हायो बेफोरबायदिहै जोङो रायजो लायनो हायो आरो नोंथाङा बेफोरनि सायाव माबाफोर बुंनो
औ औ औ नंगौ ओ हाथाइ बाजार होननानै बुङोब्ला जोंनि ओ माखासे नांगौ जानाय मुवा बेसादफोरखौल' बायनाय ओ बेफोरखौल' जों सावरायनो हाया नङा होमब जोंनि थाखाय जों मा माखासे गोबां रोखोमनि जों मोनबावनो हायो जेरखम हमनाला जोङो ओ माखासे जोंनि ओ राव रायज्लायनाय सोलाय सोल' जोङो बेफोरखौ मोननो हायो आरोबाव जोंनि कालसारेल एक्चन्स बा जोंनि हारिमुवारि सोलाय सोल' जानाय जों बेफोरखौबो मोननो हायो नङा होमबा। हमना ला ओ जोंनि मोनसे मोनसे जायगायावहाय मोनसे जायगायावहाय मोनसे मोजां रोखोमनि हाथाय बाजार जायो नङा होमबा बेयावहाय बिदिनो होमबा बेस बे बे हाथाय बाजारावहाय जोंना गोबां गोजान गोजान जायगाफोरनि माखासे ओ फालांगिरिफोरा फैगोन नङा होमबा बे ओनसोलाव माखासे माखासे ओ मुवा बेसादफोरखौ बायनो आरोबाव ओ मुवा बेसादफोरखौ बायनानै लांनो बा माबा मोनसे ओ ओ माहोनो गावसिनि माबा मोनसे मुवा बेसादखौबो फानफैनो थिग बेफोरबायदिनि गेजेराव जोङो मा माखासे बै ओ जायनाखि फालांगि खालामनो फैग्राफोर गुबुन जायगानि बिसोरो जोंनि ओनसोलाव फैनानै नोंथां होननाय बायदि बिसोरथ' माबा मोनसे जागोन नङा होमबा। माबा माबा मोनसे बेरायगोन बा माबा मोनसे नुगोन थिग बेफोरनि गेजेरजोंनो जोंनि ओनसोलनि जायनाखि ओ जोंनि बर'फोरनि माखासे जोंनि बर'फोराथ' माखासे फिथा सावो सौराय हमनानै जों ओ दखान होयो नंङा होमबा नङा होमबा हाथाय बाजारफोराव थिग बेफोरबायदिनो बिसोरो जा ओ फैनानै ओ जोंनि हाथाय बाजारावहाय जोंनि माखासे ओ ओ जामुंफोरखौ जायनाखि बे ओनसोलनि जामुंफोरखौ बिसोरो जानानै मोनसे मोनसे रोखोमनि ओ ओ मोनसे रोखोमनि मोनसे आलदा रोंगौथि बिसोर मोनलांगोन नङा होमबा आरो बिनि अनगायैबो माखासे गाननाय जोमनायफोर जायना खि गाननाय जोमनायफोरखौ नुनानै बिसोरो मिथिलांगोन नङा होमबा बै ओनसोलनि आरो। आरो बिनि अनगायैबो ओ माखासे आरोबाव ओ राव रायज्लायनायफोरखौ बिसोरो मिथिलांगोन। ओ बिसोरो माबायदि ओ माबायदि ओ राव रायज्लायो मा मा हारिसाफोर ओ बै ओनसोलाव थायो। ओ बेफोरबायदिखौ ओ बेबायदि सोलाय सोल' जालायनायखौ ओ जों हाथायनि गेजेरजोंबो जों मोननो हायो आरो आरो बिनि अनगायैबो जोङो ओ बिथांमोननिफ्राय जों माखासे ओ ओ जोंनि जिउ खांनायाव नांगौ जानाय जोंनि ओ गोरलै गोरलै मा होनो बेखौ ओ आगजुफोर बाहायथि फोर जायनाखि जोंनि जिउ खांनायाव गोरलै राहायै जोंखौ मदद होयो बेफोरनि बेफोरखौबो जोङो माखासे बै हाथार बायाजारफोरनिफ्राय बैसोर गोजाननि फालांगिगिरिफोरा फानफैनायखौ जोङो मा होनो बेखौ जों लानो हागोन आरो गोरलैनो बायनानै लानो हागोन थिग बेबायदिनो जोङो हाथथाय बाजारनि गेजेरजों जिउआव नांगौ जानाय बायनायान बायनाय फाननायनि अनगायैबो जों माखासे जोंनि माखासे कालसारेल जौगानाय बा जोंनि गाननाय जोमनाय बा जोंनि राव हारिमु सोलाय सोल' जालायनाय बेफोरखौबो जों हाथाय बाजारनि गेजेरजों सावरायनो हायो आरो दा दा बेनिखायनो जोंनि हाथथाय बाजारा जोंनि जिउ खांनायाव मोनसे गोनांथार आयदा होननानै जों लानांगोन आरो जोंनि ओनसोलनि दावगानायाव जोंनि मा होनना बुंगोन बेखौ ओनसोलनि दावगानाय बा सोलोंथाइ लानायफोरावनो जा बा माबा मोनसे जिउ खांलांनाय राहायावनो जा बे हाथाय बाजारा मोनसे जोबोद गोनांथार आयदा होननानै जों लानांगोन आरो बिदि सानजायो आरोना नोंथां हाथाइ बाजारखौहाय दा हाथाय बाजारनि सोमोन्दै औ औ औ औ औ दा औ औ औ औ औ दे होमबा नोंथां गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम